खोनादोंना औ खुलुमबाय।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांखौ आं कार एमनि थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथाङानोनो हागोन ना?
अ होगोन होगोन।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा बुंबाय थाबानो जाबाय दे।
औ नोंथाङा मा टपिकनि बागै रायलायनो सानो?
ओरैनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोनथां।
खोनाबाय औ जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरा मा मा औ औ बुंबाय थाबानो जाबाय दे।
दे नोंथाङा दा बुंनो हागोन जोंनि बर'नि ओंख्रि बेफोरखौ
दा औ दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जों बर'फ्रा मा मा जायो गोदोनिफ्रायनो ओ जेरै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै जों बर' फ्राथ' दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जोंङो माखासे जोंना गनायथि मोननाय दोरोङारि ओंख्रि दंखायो जेरै ओ नारजि जिजों अमा सबायजों दाउ आरो समाय सबायजों साम' ओ अनलाजों दाउ आरो नाफाम बेफोरखौ आरो नोंथां जोंनि बे दोरोङारि ओंख ख्रि होमबा आं नोंथांनो जोंहा नाफामखौ जों माब्रै बानायो खौ आं नोंथांनो फोरमायना होनसै ओ नाफाम होनोबाथ' जोंनि बर'नि बयबो बयनिबो थावसिन होननानै जों बुङो आरोखि गोथावसिन होननानै जों बयबो मोनथिनानै बेखौनो जायो आरो बेखौनो बानायोबो आरो बे मोनसे जोंजों ओ जोंनिनो मोनसे गन दोरोङारि गनायथि मोननाय जाग्रा आदार जाबाय जोंनि बर'फोरनिनो ओंखायनो आं नोंथांनो बेखौ फोरमायना हानोसै जों जों नाफामखौ माबारै बानायो जोंनि ओनसोलजों ओ गिबियावनो जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय ना गोरान नांगोन ना गोरानखौ जोङो बबावबा दैसा एबा ओ बिलोफोरनिफ्राय जोङो लायनांगोन ना फिसा फिसा बेयाव गि दिर गिदिर नाबा जानाय नङा ओ जागोन जानाया थेवबो मोजां जानाय नङा आरोखि बिदिनो जों नाखौ खौ लायनांगोन आरो जों बिदिनो बायनानैबो लांनो हागोन जेरै नाफोरखौ आरो बेजोंनो लो से जोंहा ना ना गोरानखौ जोङो फोराननानै नाखौ जों फोरान फैनांगोन ओ लाबोनानै बेखौनो जोङो ना गोरान बुंगोन आरो बिनि उनाव जोङो बे ना गोरानजों लोगोसे जोंहा थास' बिसं होनाय जागोन ओ थास' बिसङाथ' जोंना थास'आथ' गोबां रोखोमनि थायो जेरै थास' गुफुर थास' गोसोम आरो बायदि बायदि रोखोमनि जेरै हाग्रानि नि थास' जेरै माखासेफ्रा ओंख्रि जै जाग्रा एफोर दङ जों बांसिनानो थास' ओ थास' गुफुरनि बिसंखौ जों होनाय जायो नाफामाव जेरै जों ओ बे खौ याव दङ बेखौ जों नागिरनानै लानानै फैगोन बिनिफ्राय जोङो बेखौ हानानै जोङो ओ लोगोसे ना गोरानजों बेजों जोङो मोनसे जे बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय जेरै ओ जेरै जोंनि आबै आबौमोनहा गोदोहाय जोंनि समाव जेरै माइ सौनायाव जेरै उवाल बाहायोमोन ओ बे उवालावनो जोङो जेरै बे ना गोरान आरो थास' बिसं बेखौ जोङो ओ ज' खालामनानै आरो बेयावनो लोगोसे जों खुमब्रा बोराय होनानै जोङो मा होनदों नोंथां
नोंथांना एसे प्रब्लेम जादों औ औ खोनादों
औ मोजां खोनाबायना एबार अ औ जोङो बेखौ औ ज' खालामनानै दे देगोन आरो नोंथां जेरै जों ना गोरान आरो थास' बिसं बेनि उनाव जों खुमब्रा बोराय बेखौ होनानै जोङो मोजाङै उवालाव जों देगोन गायहेनजों ओ देग्लिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दोननो थाखाय जों माखासे ओ आगजु बाहायो जेरै औवा मानि जोङो औवा बुरखानिफ्राय मोननाय जेरै औवा गोरान औवा बुरखा औवा गोरानखौ जोङो दाननानै लायगोन औवानिफ्राय जोङो बेखौ ओ लाबोनानै जोङो मोजाङै सुगोन आरो बेखौ फोरानगोन जाहाथे बिनि सिङाव दै थाया बेखौ मोजां सुनानै जोङो बेखौ जे जोंनि बै देखाना लानाय मेवाइ आरो ओ मेव सरि मेवाइसो होनलाय लांबाय जोङो नाफाम बेखौ जोङो औवा हासुङाव सोनानै सोनानै दोनगोन आरो जों बेखौ जाहाथे बार हाबनानै हायाजासे जों बेखौ थालिर बिलाइ एबा प्लास्टिकफोरजों जों मोजां खाथेना दोनगोन आरो खाथेना दोननायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिदिनो दान मोननैसो एबा दान मोनथाम नानै ज जागोन आरो जों बेखौनो थाव एबा संख्रि बानलु बिदिनो बायदि बायदि होनानै जों जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया होनानै जोङो जागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो थास' बिसं बेफोरजोंबो जों ज' खालामनानै जागोन आरो नोंथां दा बेबादिनो ओ नाफामखौ जों बेबायदिजों बानायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बेबायदिनो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जोंहा आरो जेरै आं दहाय बुंबोखाबाय जेरै सबाय जों साम' सबायजों दाउ नारजि अमा अनला। ओ अनलाजों दाउ आरो बिनि मुगैबो जोंहा माखासे दोरोङारि गनायथि मोननाय बर'निनो जेरै मैगं जेरै ओ खेरादाब सिनि एबा माथिगालदाब आरो गंगार दुन्दिया बेफोरबो आरो जोंना खरादाब सिंखौ बुङोबा जोंना खेरादाब सिनिखौ जोङो हाजो ओनसोलफ्राव मोनो मानो होनबा बियो मोनसे हाग्रानिबो मैगं सम जाहैबाय। ओ आरो माखासे जोंहा ओरै गंगार दुन्दियाखौ जोङो न'आवनो गायनानै लानाय खौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा दोरोङारिनि ओंख्रिनि अनगायैबो जोंहा माखासे जोंहा बर'फोरा्रा हाग्रानिफ्राय मोननाय माखासे मैगंफोरखौ जा जेरै ओ सिब्रु साबाय थाराय थाबाय अलदर थाबाय आरो नोरसिं थाबाय अन्थाइ बाजाब थाबाय बिदिनो आरो सिबुं थाबाय आरो सिं सार थाबाय। खिफि बेन्दों थाबाय। जारि एबा उसुमै थाबाय बेबायदिनो जोंहा जों बर'फ्रा गोबां रोखोमनि बिदि हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ जायो आरो आं दा नोंथांमोननिजों ओ नाफामफोरखौ माबोरै बानायो एबा दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनि सिगाङावबो फोरमायना हा मोन हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ होनोमबा नोंथाङा
नखौ बानायनाय जायो नाखौ बायना लाबो बायनानै थास' बेसि जों बिदिनो खान नानै फोरानग्रोयो जोंनिथि फोराननानै देयो। देनानै बेखौ खारैनो बानाय आरो जोंनिया फोरनानै माने खारैजों जमा मिक्स खालामनानै बेखौ मा होनो ल नानैैसो भयाव सोनानै दोनो थ बि भयामाव सोनानै बेखौ मांखोसे मांखोनि थानानै जोंनिया मा होनो?
औ
खनफिननानै आरो सान्दुंङाव होफिननाय जायो खनसे होफिननानै आरोबाव मा होनो दिहुना बिदिनो जायो आरो जोंनिया बानायनानै थास' बिसि बनानै जायो आरो बे जायफोरा बेफारि बे फानहैसिगोन आरो बेफोरबायदिनो जोंनिया नाफाम गौ बायदि नाजोंबो बानायनाय जायो जेरै ना मावा। फिथिख्रि बेफोरजोंबो बानायनाय जायो ना गोरान बायदि बायदि ना दोङो। नाथाय ना गोदोजों बानायनाय जाया बेखौ ना गोदोजों फिसाजों बानायनाय जायो आरो ना? बेखौ जिखुनु ना फिसाजोंनो जोंनिथिं बानायनो हायो आरो बेखौ। नाफामखौ आंनि नाफामनि बुंनाया एसेयनो। नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा? जि अमाखौ नोंथां नोंथांथिं नोंथांमोननिथिं माबायदि
औ औ होनबा नोंथाङाबो फोरमायनोसै नारजि अमाखौ जोंनिजों माबायदि रोखोमै माबायदि आदबजों जोङो बानायनानै जायो एबा संनानै जायो होमबा गिबियावनो जों नारजिया जोंहा मोननै रोखोमनि थायो जेरै नारजिखौ जों फाथोनिफ्रायनो दिहुनो आरो नारजि जेरै मोननै रोखोम रोखोमनि जेरै गोदै आरो गोखाजों बांसिन गोखाखौ जायो आरो नोंथां जेरै गोदै होनना बुङो। बुङोब्ला गोदैखौ जोङो बांसिन आबाद मावनानै बिनिफ्राय माखासे रांखावरिनि थाखाय ज जों गोदै फाथोखौ आबाद मावनाय जायो आरो जोंहा गोखाखौ जोङो नारजि बानायनो थाखाय बांसिन बिओदिनो न'फोराव न'खरफोराव एसे एसे एसे जोङो बानायनाय फोनाय नुनो मोनो आरो आबाद मावनाय नुनो मोनो। जा गिबियावनो फाथो गोखाखौ जोङो फोराननानै जोङो उनाव बे बेखौ रान ब्ला बेनो नारजि जाबाय जोङो बे नारजिखौ अमा बेदरजों संनो थाखाय गिबियावनो नारजियाथ' जोंनना थाखाबाय बेजों लोगोसे जों अमा बेदरजों संनो थाखाय जोङो अमा बेदरखौ बे बाजारफोरनिफ्राय एबा हााइफोरनिफ्राय जों लाबोनांगोन लाबोनानै दोनफैनांगोन अमा मेजेंफोरजों जों बांसिन नारजि ओंख्रिखौ जायो। बेनि उनाव जोङो
बै नारजिखौ जोङो एसे गावनि नांगौ सिबां लानानै जोङो दैयाव सोमनानै दोनगोन बिदिनो थाम घन्टा ब्रै घन्टासो बिनि उनाव जोङो नारजिखौ सदा एबा खारै होनानै जोङो रुगोन दैयाव गोदोनि समाव जों बांसिन खारैजोंसो जायोमोन नाथाय आथिखालाव खारै मोनैलाय सोरबा सोरबा नोगोराव थाग्राफोर सुबुंफोरा जेरै सदाफोरजों जानाय नुनो मोनसै बांसिनानो जोङो खारैफोरखौ जों माजों बानायो होनो थालिर आथियानिफ्राय बानायोायो बेजोंनो लोगोसे जों सबायनिफ्राय बानायो बेसरनिफ्राय बानाय बिदिनो आरो गोबां गोबां आलदा आदा माबा नालेंखरफोरनि फोर बानायो बिदिनो जोङो नारजिखौ रुगोन आरो दैयाव खारैहोनानै जाहाथे नारजिया गेब्लेयो अब्ला जों बेखौ सागंजों सागोन ओ सागं सानानै जेब्ला ार जो दोलो दोलो गेब्लेेजोबबाय गुरै जाबाय खारै होनानै बिनि उनाव जोङो बै जोंनि लाबोनाय बेदरखौ जोङो मोजांनो थाव मस्ला हाल बि संख्रै बानलु गोबां बिदिनो मसला होनानै जोङो मोजांनो स्निजि पारसेन्टसो जोङो जौखोन्दोसो जोङो बेखौ एवनानै लागोन आरो नोंथां। एवनानै लाखानाय उनाव जोंहा बै गेब्लेखानाय नारजि एबा दोलो दोलो जाखानाय नारजियाव जोङो बेखौ होसनगोन होसननानै जोङो बेखौ गावनि नांगौसेबां दै जगायगोन। आरो बेयाव जोङो बिसेबां बिदिरो
नोंथाङा भयआ फैयाखै दा ए र प्रेम जागोन आं औ।
अ नोंथां एबार फैबायना? खोनादोंना नोंथां? औ माने बेखौ औ नोंथां जोङो बेखौ उनाव मोजां गोदौ होनानै गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेरै खारैया नांगनो नाङाखै बेखौ उनाव साखिगोन। साखिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेब्ला गावनि जों बिसेबांखिनि बिदै खौ उनाव दनानै जोङो बेखौ उनाव जागोन आरो नोंथां बेबाय बेखिनिया जोंनि थिंजाय जोंनि ओनसोलाव बा नारजि ओंख्रि संनायनि आदब ा होनोब्ला बेफोरखौनो बुंनो हायो आरो नोंथां ओरैनो नोंथांमोननिजों माबादिसो बानाय आदब खायदाजों नारजि ओंख्रिखौ बानायनाय जायो एबा संनाय जायो फोरमायनो हागोनामा?
जोंनिया नारजि ओंख्रिनि बागै है आं बुंनो ओ नारजिखौ फावनो गोरलैखो फोरानग्रोयो फोराननानै बेखौ फार्स्टआव जेब्ला रानो नार जिया अब्ला बेखौ माने गावनि नांगो आनथा सारायाव रुयो आरो रुग्रोयो गो जाहाथे गोखाया खारथो होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ जोंनिया अमा बिबुजोंबो जायो ओमफ्राय लकेल दाउजोंबो जायो मायावबा ओमफ्राय अमाजोंबो जायो बांसिनानो जानाय नुयो मानसिफोरखौ अमा बिबु आरो अमा मेजेमजों बांसिन जानाय नुयो आरो ना स' बेखौ नुयो फार्स्टाव खारैजों बेखौ गेब्लेबनायनि थाखाय माने थारायाव होनानै माबाना लायो आरो ना गेब्लेहोजोबना लायो सागंजों खानानै होयो माने गेब्लेनायनि बिनि उनाव जोङो गोदौ जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला अमा बेदरखौ होना होयो आरो ना अमा बेदरखौ बि जेखि जाया बेदरखौनो लाबाय दे बेखौ होना होयाना नारजियाव होना बेफोरबायदिनो व घन्टासो गोदौना बेजोंनो जोंनिया बेफोरबायदि संनानै जायो आरो नार्जिखौ
औ नोंथां औ खोनागासिनो नोंथां
औ औ बेखिनियानो आरो जोंनिथिं
औ होमबा एखेफ्रामानो एसे होनजायो
औ औ स' नोंथां होनबा जोंनिया दा टाइमाबो जाना फै बाय स' नोंथांजों रायलायना मोजां मोनबाय
औ नोंथां आाबो मोजां मोनबाय औ औ दे नोंथां औ